हेल'
औ हेल' खोनादोंना नोंथां?
अ खोनादों नोंथाङा नोंथाङा मानोबा फन खा खालामदोंमोनबा?
औ आं नोंथांजों बैसागुनि सोमोन्दै एसे सा-सावरायनो होननानै कल खालामनाय जादोंमोन आरो। औ नोंथाङा बैसागोखौ बैसागु होनना बुङोब्ला मोनबेसे? माने खैदिन फालिनाय जायो जोंना? बैसागुखौ ।
अ अ बिदि अ बिदिब्ला नोंथाङा खोनासंलांदो ओ बैसागो बैसागो फोरबो होनब्लाथ' जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो माने बैसागोखौ जोबोद गाजा गोमजायै फालिबोखायो नङा होमबा । ओ बेजों लोगोसे माने जोंहा बैसागुखौ ओ जोंनि ओनसोलफोराव माने बैसागुखौ मोननै बाहागो खालामनाय जायो आरो । ओ जेरैहाय ओ गिबियाव जोङो मोसौ बैसागो लायो । बिनि उनावहाय जोङो मानसिनि बै बैसागुखौ लानाय जायो आरो ना ।
औ नोंगौ ।
ओमफ्राय जोङो बेजों लोगोसे जों बैसागुखौ ओ मोसौ बैसागुखौ फालिग्रोयो जिहेथु सैथ्र दाननि जोबथा सान एबा दिनाव जोङो मोसौखौ थुखैनाय जायो आरोना । अ मोसौखौ थु थुखैनो थाखाय जोङो गोबां रोखोमनि फिथाइ सामथायाइ नांगौ जायो आरो जेरैहाय अ । उम लाव फान्थाव हालदै दिग्लिलिथि थाराय बेफोरखौ नांगौ । जायो आरो । ओ । जोङो बेफोरखौ माने मोसौ थुखैनायनि सानसे सिगाङावनो बुथुमनानै दोननाय जायो आरो ओ जेब्ला जोङो मोसौखौ थुखैगोन जोंहा माने बे ओ मोसौ थुखैगोन सानखालि माने फुङावनो दुगैस्रां लोबस्रां माने बे बेफोर फिथाइफोरखौ हानानै लानाय जायो आरो मोनसे आइजेंआव नङा होमबा?
औ नांगौ
बेजों लोगोसे जोङो आरो मोसौखौ जोङो फोथाराव लांनानै जाम्फै एबा फुख्रिफोराव जोङो थुखैहैनाय जायो । आ बे मोसौ थुखैनाय समाव जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो मान माने बर'फ्रा मोनसे खुगा मेथाइ फालिबायखायो जेरैहाय जोङो लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर एरबाय था बे माने जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोनाय मोनसे खुगा मेथाइ आरो ।
औ।
खौ माने जोङो दासिमहालागै फोथायो आरो जोंहा मोसौखौ जोङो बे मोसौ थुखै थुखैनाय समाव जोङो माने ओ खान्थाइ एबा सारायनि हांगारखौ हुलुनानै जोङो थाव गोथां फुननानै माने फुथा फुननायखौ जोङो नुनो मोनोना। ओम बेखौ मानो ओ बेखौ मानो फुनो होननानै बुंङुब्ला जोंहा माने गोदो गोदाय गोदो गोदायनि दिनफोराव माने ओ गोदो गोदायनि सुबुंफोरा माने ओ जेब्ला मोसौखौ अरनबारियाव होनो हरो जेन बेखौ मोसा लख्राफोरा जानो नागिरोमोन आरोना। बेनि थाखाय माने जेन जाया बेनि थाखाय जों फोथ थाखौ माने दासिमहालागै फुनु एबा फोथायो आरो बेजों लोगोसे जोंहा जाय दिनखालि मोसौ थुखैयो जोंहा बे दिनखालि मोसौखौ जोबोद उदाङैनो हगारस्राना होनाय जायो आरो। बेजों लोगोसे जोङो मोसौनि थागाखौबो गोदानै सोलायना सोलायनानै होनायखौ नुनो मोनो आरो
ओ।
बेजों लोगोसे मानसिनि बैसागु मानसिनि बैसागु बैसागो होनब्ला जोंहा बैसागोनि सेथि खालाराव जों गामिनि रायजो राजा माने गासैखौबो माने जोंनि गिदिरफोरखौ जोङो ओ बोर लानायजों लोगोसे मान होयो एबा सनमान होयो आरो जोंनि उन्दैफोरनो जों अननाय होनाय जायो आरो। उम ओ। बेजों लोगोसे जोङो बे बैसा गोदानाव माने जोंहा मिथिंगानिफ्राय मोननाय ओ गोखा गोखै जेरैहाय जोङो सेजौ सेथा मैगं थाइगंखौ जानाय जायो आरोना।
औ।
जेरैहाय खुंखानिफ्राय लानानै जेरै मिथिंगायाव जि मोनो दिंखिया दि ओ दिंखिया फारौ खान्दाय बिलाइ ओ थालिर फस्ला बेफोर गासैखौबो माने जोङो बुथुमनानै जानाय जायो आरोना। बेखौ मानो जानाय जायो होनब्ला जेन जोंनि देहा सोलेराव बेमार आजारफोरा सोमजिया सानाय सुनाया सोमजिया बेनिखायनो माने बेखौ गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंहा जानाय हुदा दं। खायो आरोना। ओ नों-नोंथांमोननि ओनसोलावबो नोंथांमोननि ओनसोलाव बेबादि मैगं थाइगंफोरखौ जायो नामा नोंथां?
औ जोंनि खाथि खाला ओनसोलफोरावबो माने बेफोर मैगं मैगंफोरखौ खाबथिंनानै जानाय जायो आरो औ माने बेफोर बेफोरखौ खाबथिंना जायोब्ला माने जोंनाव खायसे देहाफोराव बेमार आजार जायोना बेफोर बेमार आजारफोरा माने गोजान जायो होननानै खाबथिंनानै जानाय जायो आरो। गोदो गोदायनिफ्रायनो आबै आबौ निफ्रायनो सोलिबोनाय खोनाबोनाय।
औ नंगौ।
आरो बेजों लोगोसे माने औ जों जेनेबा नोंथाङादि दानि बुंखांबाय मो-मोसौ बैसागु ना मोसौ बैसागु मोसौ थुखैनाय समाव माने मोसौ मोसौ थुखैनायाव माने बायदिसिना जेनेबा लाव फान्थाव बिदिनो दिग्ल लथि बेफोरबायदि मुवा बाहायनाय जायोना? जोङो मोसौखौ थुखैखांनानै दिगलिलिटि बिलाइजों एसे बुनानै होनाय जायो आरो माने
अ बेखौ बेखौ
बेबायदि बुयोब्ला माने मोसौआव मोसौनियाव जेनेबा बेमारफोर जानायफोरा खारथों होननानै माने फोथायनानै एसे ओरैनो बुंनाय जायो आरो।
ओं आरो ओंबेजों लोगोसे माने जों जोंनि ओनसोलफोराव माने बैसागु जोंनि ओनसोलफोराव सानस्नि एबा हाबथासेयै फालिनाय जायो आरो ना। ओ बे औ बेजों लोगोसे जोंनि ओनसोलफोराव गासै सैबो माने आइजो फोरानो माने जोङो हिनजावसाफोरानो दख'ना गोमो हासारा गोजा बेबादिनो जोबोद देलाय मालायायो आरो हौवासा साफोरा बेबायाददिनो गामसा गोथां गस्ला गुफुर आर'नाइ बेफोरबायाददि लानानै माने जोङो बैसागुखौ उन्दैनिफ्राय गिदिरसेलागै जोबोर ज' ज' खौसेथि जालायना माने ओ जोंनि ओनसोल खाथि खाला ओनसोलफोराव जोङो माने मोसानाय जायो आरो ना। बेयाव आरो जोंहा ओ गोदोनिफ्रायनो माने जोंनि दोरोङारि दामजुफोर दङ जेरैहाय खाम, सिफुं, जथा, सेरजा, गंगोना आरो औवाजों बाननाय थरखा फोरखौ माने जोङो बाहायनानै ओ माने ओ जोबोद गाजा गोमजायै रंजानायखौ जों नुनो मोनो आरो ना।
औ नुनो मोननाय जायो।
बुंनो थाङोब्ला माने बेफोरो ओ जोबोद जेनेबा बैसागोआ जोंनिथ' जोंनि बर'फोरनि थाखाय माने जोबोद जेनेबा मोनसे रंजा बाथौ फोरबो होननानै जों मानिनानै लायो आरो। ओ अब्लाबो मान ने बुंनो थांङोब्ला गोदोनिजों बैसागो दानै बैसागो गोबां फारागथि नुनो मोनो आरो। जेरै हाय जोंहा गावनो गाव खुगाजों खुगा मेथाइ खननानै माने बेबायदि अ गासिबो ज' ज' जाना रंजानायखौ नुनो मोनोमोन दामजु दे ग्रा लानानै आथिखालावबो बेबाद दि नुयो अब्लाबो माने जों बांसिनै खायफा खायफाफोरखौ माने जोंङो टेप रेकर्डिं एडिय' बेफोर खौ मोसानायखौ नुनो मोनो आरो ना? ओ बे फोरबो बुंनो थां ब्ला
औ
नोंथां आ खोनादों ना?
औ एसे नेट वार्क नि प्रब्लेम जादों। अ हेलोव नोंथांना नेटआ एसे प्रब्लेम जाद दों औ एसे नेट गोनां जायगायाव थांलाय
नोंथांङा खोनायाखै नामा?
औ खोनादों नोंथांनिया एसे प्रब्लेम जागासिनो दं नेट वर्क आ हेलोव